नोंथां हेल' नोंथां
औ औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ औ
आ दा जोंनि सायख'ना लानाय आ सावरायनो गोनां आयदायानो जाबाय सासे फरायसाया गावनि जिउखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ आरो फरायसालिखौ माबायदि साखोन सिखोन खालामनांगौ हो बेनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ जागोनदे नोंथां सावरायगोन
ओ जोङो गिबियाव आ फरायसानि बागै रायलायनोसै बेनि उनाव फरायसालिखौ माबायदि साखोन सिखोन खालामनांगौ बेनिखौ उनाव खालामसै ना नोंथां सासे फरायसायाव गिबियावनो गुरै आखनि गुरै माहिनि जाग्रोनांगोन ओ फिनिश फरायनाया थारैनो ओ गु थाखो जि थाखोसिमाव आङो दाइन घन्टा गु घन्टा फरायनांगोन अब्लासो बिनि ओ उथ्रिसारनाया मोजां जागोन मोजां ओ रिजाल्ट खालामनो हागोन बेसिम फरायबासो बेनि उनावहाय जोङो फरायसालि होननानै बुङो फरायसालिखौ सासे फरायसाया गियान मोनखांनायनि उनावसो बियो साखोन सिखोन खालामनायनि आयदाखौ बियो आवगायनो निजेनो बुजिलांगोन नोङा होमबा नोंथां जोङो सासे फरायसाया गिबियावनो स्कुल खथायाव हाबहैग्रोबाय हाबहैग्रोनायनि उनावहाय गावगायो गावनि खथाखौ सिबग्रोनांग्रोगोन सिबखांनायनि उनाव जे जोंनि सिथ्ला बे सिथ्लाखौ फरायसालिनि सिथ्लाखौ जोङो सिबनांगोन बेनि उनावहाय जोङो फोरोंगिरिखौ मान होनांगोन बिबार बागान थायो फरायसा सालियाव बे बिार बिबार बागानफोराव जोङो साखोन सिखोन खालामनांगोन दै होनांगोन बायदि जोङो माथिंबाफोर जोंनि बेराफ्रा औवानि बेरा थायोना खायसे स्कुलफ्राव बे औ बाय नामा माबा जादों नामा बा फरायसालियाव सोरबा फरायसाफोरा बुलायदों नामा बेफोर खौ जोङो नायबिदिंनाया जोंनि थांखि नङा होमबा नोंथां जोङो फरायसालिया जोंनि मोनसे ओ मन्दिर बे मन्दिरावहाय जोङो मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायोब्ला जोङो इयुनाव जोंनो गोख्रों जानो हायो नङा होमबा नोंथां जोंहा गोबां खाबु मोनो कलेज बेनिखायनो जोङो बेखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामनाया जोंनि आखायाव आरो जोङो सासे फरायसा जाब्ला मोजां ओ गियानखौ बा आखलखौ जोङो सोलोंना लाग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो बेनि बागै
औ नोंथांनि सोंथि सोंनाय हिसाबै आङो फोरमायनो आखायाव लाबाय नोंथां ओ सासे गुन गोनां फरायसा जानबोला जोङो माबायदि खालामनांगौ माबायदि थानांगौ बेनि बागै आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां ओ सासे गुन गोनां फरायसा जानबोला जोङो गावनो एसे मोजाङै थाग्रोनांगोन गावनि आखल आखुखौ जोङो मोजाङै खालामनांगोन जेरैहाय जोङो फरायसालियाव थांनो ओंखारनायनि सिगां न'खराव जोङो गावनि बिमा बिफाखौहाय मान सनमान होनांगोन न'खरनि बागै जेन'बा गासै सोद्रोमाफोरनिफ्राय मान सनमान लानांगोन बेबायदिनो जोङो फरायसालियाव थांनानैहाय गिबियावनो जोङो फराय फराय सालिनि थाखो खथाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनांगोन साखोन सिखोन खालामखांनायनि उनावहाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ मान लानांगोन एबा सनमान होनांगोन बेनि उनावहाय जोङो लोगोफोरजोंबो मोजाङै रायलायनांगोन जेब्ला फोरोंगिरिया थाखो खथायाव हाबो अब्ला जोङो फोरोंगिरिनि बोसोन होनायफोरखौ मोजाङै खोनासंगोन खोनासंनांगोन बेबायदिनो जोङो सासे गुन गोनां फरायसा जानो हायो नोंथां नोंथाङा दा फरायसालि फरायसालिनि बागै आं एसे खोन्थाना होनो हागोन ना
औ नंगौ जोङो फरायसालि होनोब्ला जोङो फरायसालियावहाय जोङो फरायनायजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन जों गियान लानो हायो नङा होमा ओ नोंथां गिदिरखौ जोङो मान होनाय उन्दै खौ जोङो अननो रोंनाय बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव बा जोंनि थानांगोन सासे फरायसानियाव बे आखुवा बेबायदि आखुनि फरायसा जानांगोन गिबियावनो बेनि उनाव फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनो दावबायनो गावनो ओ गोसो जागोन बा गोसो बेनि गोसोआ बेखौ साखोन सिखोन खालामनायनि थांखिया बेनोल' जानानै थागोन जे फरायसालियाव थांनाय समावहाय नङा होमबा नोंथां ओ जोङो फरायसालिखौ जोङो ओ मोजां रिजाल्ट उथ्रिनानैबो जोङो मोजाङै मुंदांखा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथां
औ
थि बेफोरबायदिनो सासेल' नङा गासैबो फरायसायानो जों गोसो होनांगोन फरायसालिखौ माबायदि जौगालांनायाव जोङो माबायदिहाय मा खालामनांगौ बेखौ जों गासैबो फरायसानि आखायाव थानांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो थारैनो बुङोब्ला गासैबो फरायसायानो मोजाङै फरायनानै मोजाङै आ उथ्रिसार जायोब्ला जोंनि फरायसालियाव मुंदांखा जायो नङा होमबा नोंथां खादोंना नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो गिबियावनो फरायसालि होनोब्ला माखौ बुङो बेखौ बुजिनानै लाग्रोनांगोन जोंनि नैथि मन्दिर होननानै बुंजायो फरायसालियाव जोङो थांनायनि सिगां साखोन सिखोन खालामनानै फरायसालिखौ मोजाङै लाखिग्रोनांगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो गावनि इयुननि सिमांखौ खौ नायनानै जोङो बयबो उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम फरायसालियाव थाङो फरायसालिनि फोरोंगिरियाबो जाबाय जोंनि नैथि गुरु जायखौ बुङो जोङो नैथि गुरु ओ बेबायदिनो जोङो न'खरनि गुरुखौ लानानै जोङो बेबायदिनो फराय-फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो मान सनमान होनांगोन बेबायदिनो जोङोहाय फरायसालियाव मोजाङै सोलोंथाइ लानांगोन मोजाङै फोरोंगिरिफोरजों जोङो मोजाङै रायलायनांगोन बेबायदिनो जोङो इयुनाव सासे ओ मोजां मानसि जानो हायो बेबायदिनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो माबोरैहाय मोनगोन होनोबोला जोङो गिबियावनो फोरोंगिरिया थाखो खथायाव हाबोबोला जोङो बिसोरखौ मान सनमान होनांगोन बेबायदिनो फोरोंगिरिया मोनसे फरा फरा एबा आयदाखौ फोरोंनो लानायनि सिगां जोङो ओ बिसोरनि मोजाङै बुजायनायफोरखौ खोनासंनांगोन बेबायदिनो बिसोरनि खोथा बायदियै जोङो सोलिलांनांगोन। अब्लानो जोङो इयुनाव सासे मोजां मानसि जानो हायो एबा सासे गुन गोनां फरायसा जानो हायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर मोनथिबावो नामा जेरैहाय दानि समाजावथ' जों गोबां नुनो मोनो आथिखालाव ओ सा स'सेसिमल' फरायनानै जोंनि ओ फरायसाफोरा फ सालियाव थांनो नागारो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो थिन्नो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बेनि गुबै जाहोनानो जायो ओ गावनि सायाव बा बिमा बिफानि सायाव न' लामा नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां? अ बिमा बिफानि सायाव बा गावनि सायाव बियो सोनारो ओ जायनि जाहोनाव गथ'आ फरायनायखौ नाङार बेनि उनावहाय बियो जौ जुवा बायदियावसो आगान होयो नाथाय बियो गिबि फरायनायावनो बियो गोसोखौ ओ गोसोखौ होखायासै बेनि थाखायनो बियो बिदि जादों। नाथाय जोंनि बिमा बिफा बिफाफोरा बेखौ ओ मोनायाव बा स्कुलाव थांनाय समाव जुदि मोजाङै हगार हरनायमोनब्ला न'आव फैफिननायनि फैफिननायनि उनाव बेखौ मोजाङै फरायहोनायमोन। बे गथ'आ क्लास टेन नाइनाव गारहोनाय नङामोन ओ। जायनि जाहोनाव बियो जौ फाग्ला जानाय नङामोन। जायनि जाहोनाव। द्रागस ब' जानाय नङामोन हांखु जानाय नङामोन थिग बेबायदिनो जोङो गबियाव बिमा बिफाया नोजोर लाखिनांगोन जि थाखोसिम बा जिनै थाखोसिम। लागैहाय नङाबा जोंनि गथ'आहाय उदां अख्राङाव बिरबाय बिरबायनो लुुबैयो नङा होमबा नोंथां। नोंथां ओ जोंनि साफ्रोमबो फरायसानि जिउआव उदां अख्रांखौ मोननो लुगैयो नङा होमबा उदां अख्रां मोननो लुगैनायनि थाखायनो जोङो फरायसालियाव थाङा बा जों फराया नङा होनबा अब्ला। जों उदां अख्राङाव थानाय बायदि मोनो। नाथाय नाथाय जों उनाव देरहैनानैसो बुजियो जे जों मानो फरायनानै लायासै बेबायदि बेखौ जोङो बिमा बिफानि सायाव ओ सोनारो होननानै जोङो बुंनो हायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों‌ नोंथां?
थां नोंथाङा मा समनिफ्राय मा समसिमहालागै फरायसाया फरायनांगौ समखिनिखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
ओ जोङो गिबि जागायनायनिफ्राय जि थाखोसिमालागैहाय बेसेबां घन्टा फरायनांगौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ जोङो ओ सासे गुन गोनां फरायसा जानोबा नोंथाङा सोंदों आंनियाव बेसेबां घन्टा फरायनांगौ होननानै ऐ जोङो गिबियावनो फुङावहाय सिखारनानै जोङो गावनि देहानि थाखाय एसे जे थाबायग्रोना लानांगोन। थाबायखांनायनि उनावहाय जोङो। मोखां आथिं सुखांनानै जोङो। ओ फरायसालियाव थांनायनि सिगां नै बा थाम घन्टासो फरायनांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय जों जोङो फरायसालियाव थांखांनो फैनानै बेलासे सम समावहाय खमसे खमबाबो से घन्टासो फरायनो हायोबा जोङो मोजां जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि जायोबोला जोङो गिबियावनो बा रिंगासोनिफ्रायनो जोङो ओ फरायनाय फरायनांगौ आरोना नोंथां बा बा रिंगानिफ्राय जोङो खमसे खमबो थाम रिंगासो फरायखांनायनि थाम घन्टासो फरायखांनायनि उनावहाय जोङो जाग्रा आदारखौ मोननानैखौ जानांगौ जाखांनायनि उनावहाय जोङो दसे रेस्ट लानानै जों आरो नै बा थाम घन्टासो फराय नांगौ आरो होमबानो जोङो गावनि सोलोंथाइखौ मोजाङै मोजां खालामलांनो हागोन इयुनाव जों सासे मोजां मानसि जाहैगोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि जागायनायखौ बे खिनिआवनो दोनथनोसै नामा
औ